औ
अ खोनादों दे। नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ फ्रियैनो दं नामा नोंथाङा दायो? अ बिदिब्ला आं दायो नोंथांजों मोन से आयदानि सोमोन्दै सावरायनानै कल खालामनाय जादों मोन आरो ओं जोंङो मान मागोनि सोमोन्दै सावरायनायनो नामा? मागोनि सोमोन्दै सावरायनि।
अ सावराय
औ औ बर'फोरनि मागो फोरबो खुंनायनि सोमोन्दै। ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोनानै होदो आंनो।
अ आतसा ओं माने मागोखो माबानि इदिनो गोजां बोथोराव डिसेम्बर जानुवारि बिदिफोराव प्तेम्बर जानुवारि समाव माने खुङो आरो ओमफ्राय बर'नि माग दानाव
औ औ
बेयाव खुंनाय जायो आरो बर'फोरा मागो समाव माने मागोआबो बर'फोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माने ट्रेडिसनेल फोरबो आरो बे फोरबोआव माने बर'फोरा फिथा सौराय जानाय लोंनाय खालामो आरो बे मोनसे जानाय फोरबो बेयाव मा मा रोखोमनि माने बानायनो गोसो एबा रोंगौ बेफोरखौ बानायनानै फिथाफोर बानायनानै जायो आरो बर'फोरा बेबायदिनो फिथा सौराइ जानायजों लोगोसे माने मागोजों गोबां फोथायनाय आरो इदिनो फालिबोबाय थानाय गोदोनि माबाफोरबो दोङो आरो फोथायनायफोर एबा नेमखान्थि खथिफोरबो दं आरो
औ
जेरै बर'फोरा माने फुङावनो मागो फार्स्ट मागो खालि फुङावनो उथिनानै माने सेथ्ला सिबो आरो न'खरनि आइजोआ फुङावनो उथिनानै दुग दुगैनानै सेथ्ला सेबो आरो ओमफ्राय दाउ अखा एबा सोरांनि सोआवनो माने खोमसि खोमसियावनो सेथला ओमफ्राय बे समाव माने खोमसि खोमसियावनो लामा खौबो सिबोबाथाय खानाया गोलाव जायो जे लामाया जेसां गोजाव बिदिनो खानाया गोलाव जायो होननाय मोनसे फोथायनाय दंमोन ना
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय फुङावनो उथिनानै माने आगोलनि दिनाव दाउखा नुस्ला बैयावनो दुगैनाय माने बिराद गुसु जायोना दैया बे समावथ' माने बिदि दुगैनांगोन नङाबाथाय माने फैगोन जोनोमाव माबा जायो बादुआ जायो ना दाउखा जायो बिदिनो मोनसे फोथायना दंना जोंफोरखौबो आगोल दुगैनो होयोमोन आरो जि बाखायोमोन थेवबो दुगैयोमोन आरो जोंबो गिनानै ओमफ्राय बेबायदिनो बेथ' थांबाय बिनि उनाव ओमफ्राय उनाव खोमसि खोमसियावनो नेक्स्ट खालिनो माने माइरंखौ सो सोमबाय आरो सोमनानै बेबायदिनो फुङावनो माने दुगैस्रांनो सां न'फोरखौ लिरस्राङो आरो माने बे सानखालि आगोल जि बाहायबाय थानाय दो दोखलामोन आगोलथ' हानिसो बाहायोमोन नालाय बांसिनानो माने बे दो गख्लाफोरफोरखौ माने गार'योमोन आरो एबा साइदाव दोनोमोन आरो ओमफ्राय गोदान गोदान बाहायोमोन आरो आगोलनि समाव बेबायदिनो ओमफ्राय फिथाफोरखौबो माइरंखौबो सोमना दोनखायोमोन नालाय माथा माइब्रा बेफोर माइरंखौ बाहायो आरो बांसिन बर'फोरा
माने बिदिनो बांद्राय भेराइटिस फिथाफोरफोरखौ बानाया आरो बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो बे फिथा लावदुम जुदुआव सावनाय थावनि फिथा एबा एन्थाब फिथा बे मोनथामखौनो बांसिनै सावो आरो दाथ' बांद्राय सावालासो आगोल बिदिनो हासुं फिथा थालिर फिथा दा इदि सावनाय खोनायोमोन आरो दा माने समबो गैला नालाय मानसिफोरा सोलाबलाबो बिजि जाजोब्बाय बेनि थाखाय माने इफोर मोनथाम मोनब्रैखौनो सावनानै दोनो आरो आरो बे नालिखरनि लारु सुजिनि लारु बिदिनो बहुतथा लारु दं आरो बिदिनो सिबिं गुरनि इदि बहुत लारु बानायो मानसिफोरा। आगोलनि समाव खिन्थु बेबायदि लारुफोरखौ बांद्राय बानायनाय खोनायामोन आरो।
औ
आ बेबायदिनो फिथा देबाय देनानै ओमफाय आ फिथाफोरखौ ज' ज'नो माने गथ'फोरा गामिनि गथ'फोरा न'खर न'खर मागि मागि जायोमोन आरो आगोलनि दिनाव बे ओ मागोनि समाव माने बयनियावबो थाखायोमोन आरो जाय फैयो बेनोनो होयोमोन आरो ओ दासो माने बेबायदि न'खर न'खर थांना जाहैला नालाय आगोलनियाव खिन्थु गोथु इदि बिनो थांखायोमोन आरो मागिनो थाङोमोन जेरै बैसागुफोराव मागियो बेबायदि ओ बेयाव फिथा मागिहैयोमोन आरो जमा जमा गामिनि सेंग्राफोरा
ओ बेबायदिनो ओमफ्राय ओ बे मागोनि समावनो माने गामिनि सेंग्राफोरा जयै माने लावखार ओंखाम जायो आरो बिदि न' फिसा लुनानै मा बेलागुर सावो नालाय बेलागुर थिलियावनो मान बेलागुर बानायबाय बानायनानै बेलागुर सावगोननि हराव आरो जेनेबा फुङाव गोन ओमफ्राय हराव माने बिसोर बेयाव माने ओ लावखार ओंखाम जायो आरो सेंग्राफोरा जनो न' फिसा लुनानै जि नाराफोरनि म बेलागुरखौबो बानायना दोनखाबाय ओमफफ्राय फुङाव माने बेलागुर सावो आरो आं बेखौ बुंलांबावदो बेलागुर सावो ओ जिगाबनि बानायनानै औवा होनानै माने जिगाबनि गोजौ मन्दिर बायदि बानायनानै सावो आरो माने बेखौ माने फुङाव दुगैनाया फुङाव दुगैखांनानै माने बेलागरखौ सायोबाथाय माने नोंनि इदिनो बेमार आजार थानाय लोरबां जानानै थानायफोरा माने स्रां थाङो होननानै जों फोथायो आरो बे बेलागुरनि अरखौ सायोब्लाथाय औ ओमफ्राय ओ बेबायदिनो ओ ओइ बे मागो समाव माने बाख्रि बाख्रि थायोना न'खर न'खर ओ बेफोरखौ बाख्रिखौ लिरख'नो आरो गोबोरखिजों
औ औ।
गोबोरखि जोलिर खर मोन नां औ नंगौ दे गोबोरखि बिजे लिरख'नोमोन आरो ओ बेनि उनाव बाख्रिफोराव साथि लगायो ओ ओमफ्राय गय बिफांफोराव बिदिनो न'नि बारिनि गय बिफांफोराव नारा खायोमोन आरो ओ बर' आइजोफोरा माने ओ इदिनो गथ' बानानै ओ गय बिफाङाव इदिनो माबा खायोबाथाय फुङावनो गया लालिं लाइलिं थायो होननानै जों फोथायो आरो बेनिखायनो माने मागो समाव फुङावनो बेखौबो खायोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो बाख्रिखौबो लिरख' लिरख'नोमोन आरो
औ।
समाव माने बाख्रिनिफ्राय माइ बहननो मोनाना मा बिदि होनबाय आं एसे खोनाजानदों खिन्थु आं बावबाय आरो बाथ्राखौ नंगौमोन नना बे?
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो आरो आ दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
मागो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि बेबो मोनसे मा होनो ओ फोरबो होननानै बुंनांगोन जायखौ बर' हारिया गोदो गोदायनि नो बेखौ फालिबोदों आरो बेजों लोगोसे ओ जोंहा मागोखौ ओ इंराजिनि बा जानुवारिनि बा गेजेरखिनि आरो जानुवारिनि जिबा थारिक बा जिबै थारिक बेफोरबायदियाव गोगलैयो बियो बेनिफ्राय मागो माने बांलानिबाथ' मागो गाहायसिन मागोनि थारिख थारिक माने बेखौ फुसतानि जोब फिथा खालारावनो फालिनाय जायो आरो जेरै बैसागुफोर बायदि बैसागु बो जोरै चैत्र दाननि जोबथा खालाराव फालियो बेबायदिनो मागोखौबो फुस्तानि जोबथा खालारनिफ्राय फालिनाय जायो आरो बेखौ फुस्थ'नि जोब खोथा खालार खालि जोंना बर'फ्रा बेलागुर जानाय मोनसे नेम दं आरो जायखौ जोङो बै समाव जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोनहा बे समावहाय बे मागो समावथ' माने माइ हाखांजोबनाय बिदिबो थोब जायोनाै माइ हाखं जोबनाय समावहा जोङो गोदो उन्दै उैब्ला माने मारा बै नारा नाराखौहाय हानो थाङोमोन आरो जोंहा बेलागुर जानांगौ बिदि होननानै ओमफ्राय हानानै ज'मा खालामना दोननानै जे दिनखालि बै मा होनो बेखौ पस्टारनि जोबथा खालार जासिगोन ना बे खालार खालि माने न' लुसिगोन आरो जोङो। ओमफ्राय न' लुनानै बिदि पिकनिक जायोमोन आरो दाबो जोंनि गामिफ्राव नुयो आरो। पिकनिक जानाय बिदि मारा नाराखौहाय माबा खालामनानै हानानै न' लुनानै पिकनिक जायोा बे खालि जोङो हरावहाय बे न'आवनो जेलाव जोङो न' लुदों बे न'आवनो ओंखाम ओंख्रि संनानै बेदर बायदिसिना लानानै बिदि जाहोयोमोन आरो संनानै ओमफ्राय बेयावनो उन्दुनानै थासिगोन ओमफ्राय थानानै अखानायनायै फुं सिखारोन आरो ओमफ्राय सिखारनानै न'नि मानसिफ्राथ' फुजााखायो फुङावनो बयबो सिखारसिगोन सिखारनानै बेखौ सान ओंखारिनि सिगाङावनो सावनांगौ होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो दा जोङो औ बेलाग बेलागुरखौ सान ओंखारैनि सिगाङावनो बेखौ सावो आरो दुगैस सावखांनानै जेब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बै खालि माने जेनेबा जोंना भष्णु राजाया थैदों मोना बेखौ माने बे बेलागुर न'आवहाय हराव नेनाय जायो होननानै फोथायनाय मोनसे खोथा दं आरो म बैला गुरुराव हरसे बेखौ नेनानै बेखौ फुङावनो सोरांसि सोरांसि माने सावो होननानै बुङो आरो बेखौ सावनाय जायो होननानै बुङो मफ्राय सावनानै सावखांनानै बयबो दुगैनांगौ होननानै बुङो आरो नङाब्लाबा बादुवा जायो होननानै बुंनाया फोराव बुंलनाय जायो आरो जेनेबा मोनसे फोथायनाय आरो हमनानै ला मानसि- गोथै सावनानै फैब्लाथाय जोंहा दुगैयालासिनो न'आव हाबा बेफोरबायदि दंना मोनसे फोथायनाय बेबो बेफोरबायदिनो आरो बेनिफ्राय बयबो दुगैसिगोन दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो आइजो माहारि दहाय न थाङ जेरै होनलांबाय जोंहा बाख्रि खानाय नेम बे बाख्रिखौ खानाय जायो आरो बाखिखौ ओरै सिगाङाव दरजा मोखां थिंजायनिफ्राय दुलुर बाय मोनसे साबि बायदि खालामनानै फुरा खानानै आरो फारसेथिं औ माने बाख्रिखौ माने बे लिरखनायखौनो बाख्रि खानाय होननानै बुं आरो बर'आव। जेरै औ गोबोरखौ जेरै लिरोना बेखौ बेखौबो म- दहां खनसेयैनो बे बाख्रिखौ लिरख'नांगौ होननानै फोथायनाय दं आरो माने बेखौ बाख्रि खानाय होननानै बुंनाय जायो आरो
अ आसा आसा
औ माने माइनावा जेनेबा बिदिन खालि ओंखारलांनो हागौ बा ओंखारलांजानो गिनानै खानानै ला लाखिनाय बा बाख्रि सिङावनो खानानै लाखिनाय होननानै मोनसे फोथायनाय आरो बियो बेथ' आ खालि जिहेतु गय दंफांफोरखौबो खानाय जायो जिखुनु जाया फिथाइ थायग्रा दंफांखौनो फानाय जायो बेयावबो माने आलासि जानो थांबा बै बिफांफ्रा आलासि जानो थाङो बिदि बेखौ खानानै लाखियाबा उनावहाय फिथाइ थायनो रोङा होनदों लोंनानै फोथायनाय दङ ना दा बेफोरबायदिनो बाख्रिखौबो जेनेबा माइनाव थांबाथाय फैफिननो रोंनाय नङा होननानै मोनसे फोथायनाय आरो बर'फोरनि सुबुं फोथायनाय सुबुं फोथायनाय होननानै बुंजायो बियो बिनिफ्राय बिदिनो खालामनानै उनावहाय सोरांबाथाय जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां थानसालिफ्राव थांनाय बिदि दं द म आरोे ओमफ्राय बै बाख्रि माबायावा मा होनो बेखौ गय खानायाव गथ गथ' बानानै खायो बे गथ' बानानै खानाय ने माथ' दङ फ्राय खायसे बे गथ' गैयाबा माने खामफ्लायफोरखौ बानानै खायो आरो जेनेबा औ गथ'नि माने गथ' बानायबायायदि खालामनानै आरो जेनेबा दंफाङा दैग ग'नि ब गथ'फोरबायायदि फिथाइ थायथों होननानै आरो बिदि फो ज फुजा फोरबो बिदि जोबनानै थांखांनायनि उनावहाय माने फिथा सौराय जानाय नेम दङ बेनिफ्राय आरो जों मिथिग मोनसे जोंना मोनसे फोथायनाय दंबावो बर'फोरनाव माने माग आा फिथा लावदुम जानो मोना होननाय आरो बिनि थाखायनो माने मागोआव औ फिथा लावदुमखौ जोंनिखैजो जानाय जाया आरो मो बेखौ फिथा लावदुमखौ जायोब्ला मोसोन औ औ फिथा लावदुम जायोब्ला माने मोसौनि बिखङाव दुमालु जायो होननानै बर'फोरनाव मोनसे फोथायनाय दङ ना बेखौ माने फोथायनानै मागो समाव जानाय जाया आरो बेलेग दिनाव बा मागोनि अनगायै मागोनि सिगां बा मागोनि उरु बेफोरबायदि समाव जानाय जायो आरो खालि मागोआव बिदि एन्थाब फिसा ओमफ्राय थावनि सावनाय लारु बेफोरो आरो नारखल लारु बेफोरखौल'सो सावनाय जायो दा गोदोनि समावथ' गोबां बुरजा बुरजा सावोमोन मानसिफ नाथाय आथिखालावथ' समनि आंखाल जाबाय नालाय बयबो